मा खालामदों नोंथां?
दंङो नै बिदिनो ओरैनो माथो खालामनो आरो।
अ जाखांबाय नोंथां।
जानाया जाथ'वाखै नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो
आंबो नै नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरनो होननासो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ। बिजोमबा।
अ नोंथाङा जाखांबाय।
जानायाथ' जाखाङाखैमोन नोंथां जाथ'वाखैमोन।
अ मा ओंख्रि संखो नोंथां?
जानो दै मा संदों नोंथां आं मिथिया माने। जानोबाल' हाबनाय जायो आरोना माने आं ओंखाम संग्रो नोंथा।
अ अ खबरफोरा मोजां ना?
खबराथ' बिदिनोसै मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनो माथो होनो आरोना नोंथां।
अ गायनाय फुनाया माबदि सोलिदों नोंथां?
गायनाय फुनाया बिदिनोसै सोलिगासिनो नोंथां माने। बांद्रायबो गायनाय जायाखै ओरैनो एसेल' गायनाय जादों माने। दाथ' अखा गैयाना सान्दुं गोसा बिनि थाखायनो। औ ओमफ्राय नोंथांमोननालाय गायनाय फुनायफ्रा
गायनाय फुनाया जोंहा जोबगौबाय थांबाय हायाबो बारा बुरजा गैयाना।
औ औ नोंथां औ।
ओरैनो सात बिघाल'सोमोन बे जा बै आमसुवानि सिगां दै जे जादोंमोन बेहायनो। गायना लाखानाय जाबाय नोंथाङ अ नोंथाङा फ्रि नामा?
फ्रियाथ' फ्रि नोंथां औ।
अ नोंथाङा फ्रिबां फंनैसो बाथ्रा नोंथांनो सावरायनोनासो हरनाय जादोंमोन नोंथां।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ औ सावरायजागोन ना नोंथां?
खोनायाखै नोंथां खनसे बुंफिनलाय।
सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन।
औ होमबा नोंथांमोनखौ लाना सावनाय जाथोंसै ना?
औ।
नोंथां दैबानानि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो दैबानानि सोमोन्दैनो सावरायनाय जाथोंसै नामा नोंथां?
अ औ जोंहाथ' दैबाना होनोब्लाथ' नोंथां आं।
औ जागोन दे नोंथां।
दै बाना होनोब्ला जोंहा मा आसामाव जोंनि आसाम हादरसायाव माने बोसोरावहाय दै बानाया जाफ्लेबाय थायो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा दैज्लां बोथोराव जायो आरोना दै बानाया जोंनि आसामावहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा आसाम। मा दैज्लां बोथोरनि समावहाय दैनि सायाव थानाय बायदिखौसो जों माने हमदांनो मोनो एबा नुनानै मोनो आरो मानो होनोब्ला जोङो। जोंनि साखाथि फाखाथि एरिया एबा जों थानाय एरियाायावनो। जाफ्लेबाय थाग्राखाय जों माने मिथि मिथियो एबा नुयो आरो जोंहा मा होनो? दैज्लां बोथोरनि समावहाय जोंहा गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाहोनावहाय जोंहा मा होनो आसाम हा जोंनि आसाम हादरसानि दैमा बिलो फुख्रि बायदि प्र्रामा मुंफब जोबनायनि जाहोनावहाय जोंहा दै बानायाहाय सोमजियो आरो। दैबाना जानायनि समावहाय जोंहा आसाम हादरसेायाव थानाय सुबुं माहारि आरो मा जिब जुनारफोरा गोबां खहा जायो आरो खहा जायो होनना बुंनो थाङोब्ला जेरै खोनादोंना नोंथां? खोनायाखै नोंथां? नोंथांनिया नेटआ एसे प्रब्लेम जानानै दं नामा?